खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना नोंथां, अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आंथ' नायनाय दा बिदिनो गरम बोथोर गोजां गरम बोथोर खाय नै बिदिनो गस्ला खुला बायनाय नानै जिरनानै दं आरो ना नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां। ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां? आंबो दङ नै गरम ना। जिरायलाबायनानै दङ। औ। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दायो? नोंथाङा ओंखाम जाखाबाय नामा होनदां आं।
ए औ जाखांबायमोन नोंथां जानायालाय।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओ जोंनाहाय बिदिनो आलुजों। फानथावसोमोन नोंथां, नोंथां नोंथांमोनहा जाखांबाय?
जानायाथ' जाखांबायमोन आंबो नोंथां।
ए, मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंनाबो ओंख्रिया बिदिनोसै, दालि जहल आरो आलु बाजिसोमोन नोंथां।
अ।
औ। खबरफ्रा माबोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनो गेजेरावनोसै आरोना नोंथां। ओरैबो नङा ओरैबो नङासै आरो ना नोंथां।
अ बिदिसो आरो ना होनोमबा। औ। गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनायफ्रा सोलिगासिनो दं, दिनै एसे गायदोंमोन आरो नोंथां।
अ नोंगौ नामा होमबा।
उम। नोंथांमोनहालाय बोरै गायनाय फुनाय?
जोंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो एसे गायनाय जाबाय आरोना नोंथां। बांद्राय गायनायबो जायाखै। दंबावो बुरजायानो माने बांसिनानो दंबावो आरो औ। बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि नामा नोंथां?
फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। ओ नोंथाङा फ्रिब्ला साव‌ साव सावरायदो माने आं सावरायनो लानाय टपिकआनो जाहैबाय माने फेग्रा मुवा निसा बुस स्थु जानायनि सायाव नोंथाङा माखासे फंनैसो बिबुंथि होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। बिदिबा आं बुंलांसै उम जे जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो नायनो थाङो आरो ना गोबां नो नोंथां। जोंङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो निसा जिरादफोरखौ जोङो नुनो थांसै आरो ना नोंथां। ओ जोङो गोदो गोदाय नायनो थाङोब्ला निजा जिरादखौहायो ओम एसे खममोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
माने जोङो गोदो गोदाय नायनो थाङोब्ला ब्रिटिसफोर गोदोनि गोदोहाय ब्रिटिसफोरा जे सुबुंफोरखौ निसा होनानै खामानि मावहोयोमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
जे बैफोर मावनाय सुबुंफोरा हायो जे निसा जिराद खौ लानानै जे बांसिन खामानि मावनो हायो होननानैहायो जे ब्रिटिसफोरा होयोमोन आरो बा बैफोर निसाफोरखौ नोंथां।
औ नोंगौं नोंगौं नोंथां
जोङो बैबो ब्रिटिशफोर गारलांनायनि निसाफोरखौ दासिमबो जों बाहायगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
नायनो थाङोब्ला जोङोआय आथिखालिनि जुगावहायो बिदिनो। गथफोर सिन्थाय बोराइफोर सिन्थाय गासैखौबो जोङो निसा जिरादखौसो लानाय नुसै आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
जे निसा जिरादा सुबुंनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि। खालामो जे बैफोरनि साजिराखौ जे सुबुङा। खोनसे लादावबाथाय गारनो हायै खालामो आरो ना नों
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहाय निसा जिरादजों जोङोहाय गावनि जिउखौ गोबां। गोबां खहाबो खालामनानै लायो आरोना नोंथां। खानादों ना नोंथां उम आ जोङो नायनो थाङोब्ला आजिखालिनि जुगावहाय निसा जिरादा आयो सुबुंनि जिउआव ओरै बायदि गोहोम खोख्लैदों जे सुबुं जोङो सुबुंनि जिउआवहायो। जोङो नायनो औ जोङो मानसिफोरनि सायावनो जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो निसा जिरादखौ जों ओरै। बायदि गाज्रि बेरामफोर जानाय नुदों आरोना नोंथां जोङो। नखरफोर सोरनिबा इदिनो संसार जानाय नखरफोरा बायलांदों आरो ना बेफोर निसा जिरादफोरजोंनो।
नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ।
जों आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला जे बैफोर ब्रिटिशफोरा बानायलांनाय निसा जिराद जि जुमाय। आरोना ना नोंथां बै जुमायखौ जोङो सुबुंफोरा लोङोब। बैफोर बैफोरखौ लोंनानै जोङोहायो नखरफोराव नांलाय खमलाय जानानै। जोङो बेफोरजोंहाय भुगिनांगो जायो आरो ना नोंथां
औ औ नोंगौ
आरो जों निसा जिरादखौ लायोब्ला। जोंनि देहाया ओरैबायदि लरफायफाय बा लरग' थरग' जायो आरो जारो ना नोंथां आरो जोङि आजिखालि जुगाव ब्लाय जोङो जे सोबग्रानिफ्राय लानानै लोंग्रानिफ्राय लानानै जाग्रानिफ्राय लानानै जों आजिखालिनि जुगाव गासै निसा जिरायखौनो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
उम जे जोङो जेरै गय गयखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङोहाय खारखानाफोरावहाय बैफोर गयफोरखौ हरनानै जे बैफोर गयफोरखौहाय बिसोरो एसे रायट मुवा बिदिनो माबा माबि बाहायला बायनानैहाय बिदिनो। सिकर बा केेपिबा बेफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव सिङाव थानाय जि किटनिकफोर गल ब्लादारफोर बेफोराव अन्थाइ सोमजिहोयो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
औ जि जोङो निसा जिराद गयो
जे जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावथ' बिदिनो सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर मोजांसोमोन।
औ औ।
जे बिसोरो हायो बिसोर हायो जोङो बिसोरो गावसोरो खामानि मावनो मावनो मावनाया मावनायाव आव जे मेङा बेनि थाखाय लायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' निसाखौ नाथाय आथिखालनि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला निसा जिरादा सुबुंनि जिउआव ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों जे बबेबा सं बबेबा संसार जाखानाय सुबुं बबे बबेबा संसार जानाय संसार जानाय सुबुंफोरानो जेनि जिरखौ लानानै गावसिनि संसार जानायखौ नस्थ' खालामनानै लादों थैलांदों जों बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो ना नोंथां आजिखालिनि जुगाव।
आरो जों नायनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगावहायो जोङो निसा जिरादखौ लानानै जे बैफोर सुबुंफोरा जे निसाखौ बांद्राय लानानै गारि मटरफोर सालायनानै सौदावलाबायनानै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बिदि आरोना नोंथां ओम। आरो जोङो आजिखालिनि जुगावहाय बिदिनो नायनो थांसै गासै दखान बा बिदिनो गेलामाल द दखानफोर बा बिदिनो गलाफोराव जोङो आजिखालि जुगाव नुनो मोनसै जे निसा जिरादफोरा ओरैनो मोनसै
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां‌।
जै जोङो बिरि सिग्रेटफोरजोंबो जोङो बिदिनो गोबां मसन जिरादफोर जेरै सोबब्ला जोंनि देहायाव थानाय बिखाफोरा बोसोन जायो आरो
औ।
औ। बे बिदिनो निसा जिरादखौ लानाया निसा जिरादखौ जोङो लायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां बिदिनो गोहोमफोर गोग्लैयो आरो ना नोंथां। खो खोनादों ना नोंथाङा औ जे नि सा जिरादखौथ' जोङो ना आजिखालिनि जुगाव जे गथ' सिनथाय जोङो बोराय सिन्थाय जोङो नु नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो नायनो थाङोब्ला निसा जिरोदखौ जाय सुबुङा लायो बेफोर सुबुंफोरा जे उन्दै जे फरायफुनाय समाव जों लायोब्ला निसाजिराखौ जेरै बिरि सिग्रेदखो जायोबा जोंनि मेलेमफोराव बैफोर लेखानि जायगायावहायबो बेफोर बिरि सिगारेटफोरासो गोसोखांफैबाय थायो आरो ना नोंथां औ जे ओमफ्राय बैफोर बुस्थुफोरखौ सोबोब्ला जों हायो जोंनि मेलेमफोरा एसे दुरबल जायो आरोना नोंथां, जे जोङो लेखा फोर फरायनाय समावहाय बैफोर लेखाफोरा गोसोआव थायालासे सिग्रेटफोरा सो गोसोआव थायो आर नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। निसा जिरादफोरनो बुंनो थाङोब्ला जों आथिखाल मुगायाव जों माने गोबां खम बैसोनि फ्राय माने जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला मानसिफ्रा दानि सुबुंफोरा मा बैसो गिदिर जायालाबायसो माने गोबां खम बैसोनि सुबुंफोराबो मा बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा मा होनो खम बैसोआवहाय माखासे निसा बुस्थु बाहायनायनि जाहोनाव बिसोरो मा सोलोंथाइ बि थिङाव जौगारनो हायाखै आरो माने आरो जों बयबो मि खागौरि आरो सिनाय खागौदि मा होनो निसा लाग्रा सुबुंफोरनि महर मोखां बिसोरनि जानाय लोंनाय आखल आखु फरायनाय बायदि खान्थिफोरखौ माने जों सिनाय
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
हमनानै लायोबा जोङो सरासनस्रा सासे उन्दै बैसोनि सुबुङा निसा लायोबा बैसनि मा महर मोखांफोरा माने गासिबो सोलायजोबो खोनागोना खोनायाखै आ औ माने बिसोरनि महर मोखाङा नि दाथायानो मान सोलायजोबो बैसो जायो खौबो मा होनो बांद्राय मा होनो निसा लाबाय थायोबा मा बैसो जानाय बायदि नुनो नुनो मोनो आरो आरो बैसिनि देहाया मा लासैनो मा होनो नाख्रेबजालाङो आरो गेरेबलाङो आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गोग्गो देहानि बिगोमा जानो हाया आरो। बेबायदिनो बिसोरो उन्दै बैसोआवनो बिदि निसा लाबाय थायोब्ला बिस्रा मा उनावहाय मा होनो मा माखासे गोबां जेंनाबो सोमजिनो हागौ आरो बिसोरनि देहायावहाय खोनादोंन ना नोंथां औ बेबायदि मा होनो उन्दै बैसोआव बै सोआव मा निसा लाबाय थानायनि जाहोनावनो आथिखालाव मा जों जौगासारनायखौ नुनो मोनाखै आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों
जों बैफोरबायदि निसा लाग्रा सुबुंफोरखौ जों बांसिनै आथिखाल आथिखाल मुगायाव नुनो मो ननाय जादों आरो माने जोङो बिमा बिफाया बादा होसेयावबो माखासे गथ'फोरा मा बबेयावबा ख'नाफोराव एबा दखान एबा बायदि गलाफोराव लाय खोमानानै बिसोरो जानाय जानानै सोबनानै माने गाव गावनि जिउखौहाय जों बरबाद खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिसोरो मा बैफोरबायादि जानानै लोंनानैनो माखासे मा होनो गावनि सोलोंनांगौ एबा फरायनांगौ समफोरखौहाय माने बारग' होजोबना लानानै उनावहाय गावखौनो मा खस्थ'नि खस्थ'आव भुगिनांगौ जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायाव नोंथाङाबो नुखादों जोंनि मा साखाथि साखाथियाव बैफोरबायाददि मा होनो निसा लाग्रा सुबुंफोरा माने गेदेर सुबुं सुबुंफोरनिफ्राय उन्दै सुबुंफोरखौसो जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनबाय नंगौना नङा नोंथां? औ आथिखाल मुगानि मा गथ'फ्रा बिमा बि बिफानिफ्राय थाखा फैसा बिहना ला लाबोनानै मा बांसिन जोङो मा निसा बुस्थु जानायखौसो जों नुनो मोनसै आरो ना
औ नांगौ नोंथां ङ नांगौ नोंथां
जोंहा बिदिबा समाबो जाबाय नोंथां बिदिबा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे एसेनोसै गोजोनथों नोंथाङा मोजां उन्दुदो दे